औ खोनादों नोंथां
औ खोनदों नोंथां नोंथाङा दा मा खालामगासिनो नो दङ
अ दा दङ नोंथां नै ओरैनो जिरायना दं
अ ओरैनो जिरायना दं होनबा न नोंथां औ होमबा दसे सम मोनसे टपिकनि सायाव सावरायलायनो हागोन ना नोंथां
औ हायो नोंथां हायो
औ हायोब्ला होमबा नोंथांनिसिम मोनसे ओ टपिकखौ सोंनाय जा सोंनोसै दा बिनो जायबाय जोहा आह जों सुबुंफोरनो मानसिफोरनो खेलाया माबायदि गोनांथार मोनसे खे बुस्थु बा मानसिफोरनि थाखाय मानो गोनांथि जोंहा खेलाया बिनि बागै एसे सावरायना होनो हागोन नामा आरो खेलाफोरनि बागै एसे फंनैसो जा मोनथिगौ बेखौ फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां हागोन ओरैनोथ' गेलेनाय खेला दुला होनोबा जोंहा गोबांथार मोनसे मोजां हाबाफारि बेखौ लानाया मोजां गाव गावनि थाखायबो मोजां देहानि थाखायबो मोजां आरो
औ
दा बुंनानै माखासे से खोथाफोरखौ आं नोंथांनो बुंना होनि जे आं मोन्दांथि मोननाय गेलेनायनि बेलायाव जोंहा ओम जि गेलेनाय बुं बा आंनि साबजाथाव खेलाया आं
आं
बे गेलेनाय फुटबल गेलेनाय जोलुर गेलेनाय होनो बेखौ आं साबसिन मोनो
औ औ औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ दा
औ
औ खोनादों खोनादों आंनि साबसिन गेलेनाय खेलाया जाहैबाय जोलुर गेलेनाय आं बेखौ साबसिन मोनो जोंहा जों गेलेनाय बायदि आरिजों जों मा गावनि देहाखौ माख ओ साखोन सिखोन बा मोजां थासारियाव जों लाखिनानै दोननो हायो आरो गेले नानै दानि जुगाव जों नुनो मोनदों माखासे गेलेनायनि गेजेरजोंनो गोबां सुबुंफोरा गावनि गाव आथिङाव गसंनानै थाबोदों जों बेखौ
औ औ
जो फुटबलनि गेजेरजों गाव गाव बि सामायनानै रां आरजिनानै गावनि आथिङाव गाव गसंदों बे जोंनि बर'नि बर' दुर्गा बर' बिथांमोना जोलुर गेले गेलेगिरि दा बिथांमोनखौ जों मिथियो बिथांमोनाबो बोसोन होयो जे गेलेनाङा बा गेलेनायखौ मोजां नङा होननानै बिथांमोनाबो बुङा गोबां फोर बोसोन होनानै दानि इउथ्स गथ' ओन्दै ओन्दै गथ'फोरखौ नोंथांमोनहाबो सुबुरुन होयो। गेलेनायनि बेलायाव गेलेनाय नि बेलायाव जे गेलेनायनि दारै जों गोबांथारा माखासे मोजां मोजां लोगो मोननो हायो बेफोरखौ मिथियो आरो सुबुरुन होयो आरो बेल' नङा गोबांथार गेलेनाय दं जेरै हकि गेलेनाय आरो क्रिकेट गेलेनाय, भलिबल गेलेनाय बेफोरखौबो गेलेनो हायोबा गोबां मुलाम्फा दं देहानि थाखायबो मुलाम्फा आरो गाव गावनि थाखायबो मुलाम्फा बा ओनसोलनि थाखाय बो मुलाम फा बिदि सासे सुबुङा मोजां गेले गिरि जानानै जे गाव मुं खामायो अब्ला बेयाव गावनिल' माखासे मुं थाङा ओनसोलाबो नामदांखा जागोन बा एरिया बायदि गोबांथार जि नाम मोननो हागोन सासे गेलेगिरिया बिदि मुंदां खा जायोबा आरो बि जोंनो बे जिउ खुंलांनायनि माखासे राहा बिखौ मोननो हागोन आरो गोबांथार बुंनो दं नाथाय बुंबाबो जोबा दा नोंथाङा दसे सम बिनि सायाव आंनो माबाफोर फोरमायना होनो हागोन नामा गेलेनायनि बेलायाव?
औ हागोन नोंथां हागोन औ
औ हागोन दे
दा जोंहा उम खेला दुला गेलेनायनि सायाव बुंनो थाङोबा जोंहा खेला होनोबा जोंहा बे खेलानि सिङावनो खेला सोदोबनि सिङावनो जोंहा गोबां रोखोमनि खेला हाबनानै दङ जायखौ जों खुगाजों बुंनानै बा मुं लानानै फोजोबनो हाया आरो माखासे खेलाफोरनि मुंफोरखौ जायगा लाय जायगा आलादा आलादाबो बुङो । दा जोंहा खेलानि बिथिङाव ओ इनदर खेला बा आउटदर खेला सिङाव गेलेग्रा माखासे खेलाफोर दङ आरो बाहेरायाव गेलेग्रा माखासे खेलाफोर दङ आरो दा बैफोर खेलाफोरा जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो गेलेबोबाय थानाय माखासे ओ दोरोङारि खेलाफोरबो दङ जोंहा ओ दा बिदिनो जों खेलाफोरखौ सुबुंफोरा गेलेयो दा गेलेनायनि खारन ओ गेलेनायनि माखासे जोंहा ओ मुलाम्फाबो दङ जाय बायदि रोखोम खेला गेलेनानै जोंहा मोदोमनि मोदोमा जोंहा एक्सारसाइस जायो आरो । गोलोमगारो बा माखासे मेंनाय गैयि ओ मा होनो बिदिखौ ओ बेलेग बेलेग बुङोमोन नाथाय आं बारा गोसोआव गैजोबला जोंहा
ओ मा होनो खेला दुला गेलेनाया जोंहा गोलोम गारो आरो बा देहानि माखासे जोंहा सिङाव ओ मा गाज्रि मा होनो बिदिखौ बेफोरबो जोंहा एसे स्रां जायो आरो दा जों खौ बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोदोनि समाव ओ खेलाफोरखौ जों जोंनो माने फिजिकेलि गेलेथारनाय जायोमोन आरो ओ दासिमबो गेलेयो थेवब्लाबो दा ओ दानि जुगाव जोंहा मबाइल बायदि गोनोखोआरि जों दिहुन जानाया मबाइल लेपटप ओ कम्पिउटार बा बायदि बायदि ओंखारबाय जायनि गेजेर जो इन्टारनेटनि माखासे अनलाइननि गेजेरजोंबो जोङो कनटेक्ट खालामलायनानै बा अफलाइनावबो गेलेनो हायो आरो जोङो। बे मबाइल बा लेपटप कम्पिउटार बेफोरनि गेजेरजोंबो गेलेनो हायो। दा जों माखासे खेलाफोरखौथ ओ सुबुंफोरखौ गेलेनायखौनो नुबांलिया दा बैफोर सुबुंफोरा ओ मा होनो फिजिकेलि गेलेयाब्लाबो बिसोरो मबाइलफोरनि गेजेरजों जों गेलेयो आरो बेफोरखौ नुनो मोनदों दा बिदिनो दह नोंथाङा बुंलांखानाय बायदि खेला दुला गेलेनानैबो जोंहा गोबां ओ माखासे सिनायथि मोननो हायो हायोबा मुंदांखा जानो हायो आरो। दा बे मुंदांखा जानाय मुंदांखा जानाय ल नङा जोंहा दानि जुगाव‌ ओ सरखारारनिफ्रायबो जोंहा माखासे स्के मफोर ओ स्किमफोर ओंखारदों जाय ओ जायनि जोंहा ओ गेलेनायनि माखासे नेसनेल सार्टिफिकेट बा इन्टारनेसनेल सार्टिफिकेटफोरनि जोहै जोङो सरकारि साख्रिबो मोननो हानाय एसेबां जा फैबाय आरो सरकारि साख्रिबो मोननो हायो जोंहा बिदिनो गावनि मुं खामायनायजों लोगोसेनो ओ जायगानि जायगानि बा औ जायगानि मुंफोरखौबो मुंदांखा खालामो आरो खालामनो हायो आरो खेला दुलानि गेजेरजोंनो। दा नों थां आंनावथ खेलानि बारा आइदियाबो गैलाय लाङामोन नोंथाङानो ससे एसे बुंनानै फोजोबनो हागोन नामा।
औ औ खोनादों नोंथां हेलौ हे
औ अखादों नोंथां।
ना खेला बुंबा जोंहा माखासे दंबावोमोन दा बुस्थुआ जोंनि माखासे जि गेलेनाय गोबांथार फिसा फिसौ खेलाबो दं जेरै काबादि गेलेनाय बेफोरबो इन्टारनेसनेल लेभेलाव जोंहा गेलेयो गोबांथार ओ‌ दा गोदो जे संग्रा बुङोमोन माखसे जेरावबो माने गोग्लैसोनाय बा माखासे बिथिङाव दगानो हायो दा आइजो माहारिफ्राबो गोबांथार खेला दुला गेलेनानै बा गेलेयमु बेफोरखौ गेलेनानै गोबांथार मुं खामायबोनाय आइजोफोर दं दा जों बे फोरनिफ्राय मिथिनो मोनो जि रावबो हायै होननाय माने मोनसे गैया बेवहाय नों आंहाबो हायो ए आरो गोबांथार आइजोफ्राबो हायो बे खाबादि गेलेनायनि बेलायाव जोंहा माखासे आयजोफ्राबो गोबांथार मुं जानानै दं आरो बुंनो थाङोब्ला जोहा इन्दुर बे बेडमिन्टन खौ जोंहा इनडर सेक्सनाव गोलैयो बेडमिन्टन ओ बेफोरावबो मो से गोबांथार आइजोफ्रा नाम खामायनानै दं
औ।
मिर्जा बे बिथां बेयावबो गोबांथार मो मोजां जोलै सासे बिदां निफ्राय जों माखासे ओह आइजोफोरानो हा दोंबा जों हौवा माहारिफोरा मानो हाया दा जोंबो हायो आरो गोबांथार खेला दङ ङा। क्रिकेट फुटबल फोरबायदि आरोखौथ' जों नुबोबायानो थाखायो गामि फावबो जायो आरो जोंहा दा जों नायनो हायो दा जोंहा सोलिगासिनो बेफोरखौबो जों नायनानै माखासे सोलोंनो हायो दा जोंहा बुंबा गोबांथार खोथा ओंखारो बेनिखायनो समाबो जाबाय दा नोंथाङा दसे बेफोर खोथाफोरखौ सोंनायनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
औ।
औ दे होमब्ला।